हेल' हेलौ नों हेलौ नोंथां। उम।
बेलेग मानसिजों कल खालामदोंमोन आङो माने।
अ।
हमस्लाबनो हादिया रायलायखांबाय माने कलानो दानजालांदों। उम टेन मिनित चार्ज लााबाखैमोन।
अ।
माब्रै जागोनथाय ना?
उम। बियो जिर' सेकेन्डसआव थाङो नामाथाय।
औ।
उम।
साबमिट जादों जानाया बेनिफ्राय चेकिं होदो आरो।
अ।
चेकिं खालामदों एदि।
दा बेसे अंखारदों?
सेकेणडथ' बिदि देखाययाखै जा चेकिं होदों माने चेकिं खालामदों एदि।
अ। दा जों मानि बागै रायज्लायनो नोंथां?
मानि सायाव रायज्लायनो?
बर'नि
ओरैनोथ' टास्कआ कमप्लिट जाजोब्बायमोन ना?
ओ आंनिया ना?
औ मोनबा।
आंना जाथ'वाखैनो नै मोननै दंबावोमोन।
औ माने आं कल खालामनायाव थाक्स कमप्लिट देखायदो।
अ नोंना कमप्लिट जाजोबबाय?
जायाखै दासो थार्द जागोन आंना नैएजों दासो।
उम।
देलाय मोनसे
मोनसे मोनसे थफिक। थफिक गोसोखांनि आं रं। र'।
उम लिरना लादों नामा?
लिराखैमोन गोसोखांनि र'। आंबो सानै मानसि रायलायखांबायना दहायो।
अ औ मानि सिङाव रायलायनायमोनबा?
बैसागो बर'फोरनि फोरबोनि बागैनो रायलायदोंमोन आं।
औ औ।
बैसागो मागोनि।
ओरैनोथ' फोरबो फोरबोनि सायाव राय्लाय जागोन ना बर'फोरनि।
रायलायनोसै दहायथ' बैसागो मागोखो रायलायखांबाय नालाय
औ
काथि गासानिखोनो रायलायनोसै एबारो
औ काथि गास
नोंथां खाथि गासानि बागैनो एसे फोरमायदो दे मा नोंथाङा मा मिथिगो
काति गासाखोना
ओं
काति गासायाथ' जाहैबाय ओ जोंनि माने काति मासनि ओ एक तारिकआवमोन नामाथाय
उम
जों माने बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दं आरो।
उम
ओइ सानाव काटि दाननि एक तारिकआव ना माने जोंनि माइ आबादफोर फोथार गेजेराव मोनसे आलारि बाथि सावनानै माने
फुजिनाय मोनसे ए फोथायनाय दं आरो इनि माबाया मा जाहैबाय जोंनि माने माइ आबादफोरा मोजां जानांगौ
उम
बिदिनो आरो
बरोनफोरनि मोनसे फोथायनाय आरोना
औ
जास्ट माने जोंनि माइ आबाद मावनाय ओ माइल' नङा जिखुनु जाया जि आबाद मावो
आबाद मावो मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय
उम मोजां जाथो
इल' नङा ओरैनो न' खर न'खरबो मोनसे ओ लामाफोराव बाथौफोराव ओ फुजियो आरो आलारि बाथि सावनानै न'खराव बेमार आजार - आजार दाजाथो ओह नों मा मिथिगौ ओमफ्राय
खाथि गासानि बागैना
औ
एसे फोरमायनोसै नामा ना
देनाय
खाथि गासाखोथ' बर'फोरा आसिन दानाव जेब्ला माइ दुब्लियाव माइ बिबार थमायनायजों नोङा होनबा समायना रमायना जायो नोङा होनबा अब्ला माइखौ मोजाङै मोजां दैखां थाखाय दामाने मोजाङै मोनथों नोङा होनबा
उम
खाय आसिन दाननि जोबथा सानखालि माइ दुब्लियाव तामाने आलारि बाथि सावहैयो
उम
उम उम सावनाय एबा काति गासा फोरबो बिनि उनाव न'आवबो जेवआरि बाथि सावनानै मोजाङै मोजां माइ दैखांनो हाथों होनना आर'ज गाबो नङा होनबा बर'फोरा। ओम बाथौ गुदियाव ओबा-बाख्रि बाख्रि, गलि, लांगोना, बारि, न' जेरावबो
औ।
ओ ओ। ओ सोरांनि थाखाय नङा होनबा?
खाथि गासा फोरबोआव खायसेया माइ दुब्लियाव दाउबो हाथारना खर'खौ माइ दुब्लियाव माइआवबो बाउना गार-गारबोयो।
आंनि मिथिबायनाय बायदिब्ला आरोना, ओम।
तिनि
ओम जायखिजाया इखौ आसिन दाननि लास्टाव नालाय ओम।
औ।
आसिन दाननि लास्टाव ओमफ्राय खायसे आरो खाथिनि एक थारिखआवबो सावो।
ओम।
ओम। खायसेया आसिन दाननि लास्टआव, ओमफ्राय खायसेया आरो कातिनि एक थारिखआव।
आंनि मोनथिनायाव खाथिनि एक थारिखआव। खालामो आरो बर'फोरा।
ओ आरो खायसेया आरो आसिन आसिननि ओ ओम आसिन दासनि लास्टावबो फालिनाय जायो, ओम। खायसे खायसे ओम मोननै रोखोमै फालियो होनबा आसिना आ आसिन दाननि लास्टाव ओनफ्राय आरो खाथि गासानि एक थारिगाव
बेथ' औ जास्ट बेयो मोनसे फोथायनायसो नालाय ओ जायगा लाना जायगा आलादाबो जानो हागौ।
ओ आलादा आलादा जायो।
ओम नोंसिनिथिं आलादाबो जानो हागौ जोंनि मिथिं ओ खाति दाननि एक थारिखाव सावो आरो। ओ फोथार गेजेराव माइ गेजेराव आलारि बाथि सावनानै ओ धुप गय जरा, फाथै जराखौ होना खुलुमनानै
ओम।
ओ बोर बियो आरो आर'ज गाबो ओ आबाद फोरा मोजां जाथों, मोजां फिथाइ मोननो हाथों
ओम।
आरो फोथारनिफ्राय गिदिंना फैनानै ओ न'आवबो, लामा गुदियाव बा बाथौआव आलारि बाथि सावनानै खुलुमो आरो आरज गाबो जे न'खराव बेराम आजार दाजाथों
ओ।
ओ आरो मायबाफोर मिथिबावो नामा?
खाति गासानि बागै ना?
ओं।
खाथि गासानि बागैथ' माइ आबादखौ मोजां जाथों होननानै फोथाराव आलारि बा ओ गासा सावनाय जायो नोङा होनबा? बुद मुग होनानै। ओ साथिखाव साथि सावखांना मे-मेथाइबो खनो
आबादनि मोजांखौ लानानै आबादफोरा मोजां जाथों होननानै। उम जाबाय माबा जाबाय इयो खुगा मेथाइ जाबाय इयो बर'फोरनाव खुगा मेथाइ दं औ खायसे खायसेया होनदों खुगा मेथाइबो रोजाबो होनदों।
औ खाथिग दानाव ना खाथि गासायाव।
दानाव उम। जेरै बैसागु रोजाबा होनबा।
औ औ
अ बिदिबायदि उम खाथि गासायाव खुगा मेथाइ दङ।
फोरबोआनो जाहैबाय नालाय।
उम फोरबो उम।
आरो बे कातिक दानाव उम बर'फोरा बाथौ फुजाबो खुङो।
उम उम उम बाथौ फुजाबो उम नुनो मोनबोदों आंबो बाथौ फुजा।
अ नै जोंनि मायनाव बाजार एरियायावनो
ओम।
खाथि दाननि एक थारिकनिफ्राय बाथौ फुजा खुङो आरो
बाथौ फुजा उम आंबो जायगा जायगा खोनादों खोनानाया‌।
औ ओरैनोथ ओ बा थौ फुजाखौ सोरबा सोरबा मागो दानावबो खुङो।
उम।
सोरबा खाथियावबो खुङो बिदि आरो
ओं उम ओमफाय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगौ नामा?
ओ बुंनो गोनांथ' गैला बांद्राय। मिनथिजोबाबो नालाय। ओ जायखिजाया बेयो मोनसे जोंनि बर'फोरनि फोथायनाय जाहैबाय आरो‌
उम फोरबो‌।
औ ओरैनो आरो मायबा ओ मोनथिबावगौ?
मिथिनायाथ' उनाव सावरायनोसै नामा गेदेर उनाव सावरायनोसै ना नोंथां उम उम ओं बेलेक आयदानि सायाव।
रं नै टेन मिनिट जाथारथोंसै।
अ ओं
नेक्स्ट कल खालामफिनगोन ना मोनसे ओ फनजों राय्लायगोरनानै।
ओं जागोन जागोन ओं। मोनसे मोनसे टपिकनि बागै सावरायनानै।
औ।
ओम फार्स्टआव सावरायनाय बायदि जाग्रोआ।
औ।
उम
एक्सट्रा मोनसे कल खालामगोन ना।
अ जागोन नो-नोंथां।
औ। ओरैनो बहानिमोन आदा‌या?
उम दायो राय्लायनोसै।
औ
दे नोंथां होनबा ना।
दे होमबा ना औ।